औ औ नोंथां हेलौ खोनादों ना? औ खोनाबाय दे औ औ आं दा ओरैनो दंङ। दे दसे सम
औ दे थिगआनो होमबा जोंनि फन हर आंनि फन हरनायनि जाहोनखौथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथांङा
अ माने नोंथांनिखौ एसे लासै खो खोनादों आर ना?
अ अ अ माने नै आं फ'न हरनायनि जाहोनखौ थ' एसेनै मिथिखादों जानांगौ नोंथांङा ना?
औ औ मिथिदों।
दा आं फनहरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायलायनायजों
औ औ
गोदोनिफ्राय ला नानै दासिमहालागै बोरै बोरै माबायदि जाखो हान्था मेला राहाया ओरै नो नोंथांङा बुंग्रोनो नामा जे हान्था मेला बुंङोब्ला मा बुजियो नोंथांङा?
हान्था मेले बुंङोब्लाथ' जों बेखौनो बुजियो माने हान्थिनायनि लामा आरो ना?
औ औ
माने गोदोनिफ्राय दासिम नायोब्ला गोबां सोलायबाय आरोना बे जोंनि हान्था मेलानि राहाया माने गोदोनि दिनाव माने जोंनि ओ गोदोनि आबौ आबैमोननि दिनाव मान ने हान्थिनायनि लामाया जोबोद माने गाज्रि मोनजाहै
गाज्रि मोनान औ औ
लामायाव जेनेबा अन्थाइ थरसे गैया हाब्रु दै बेफोरबायदिमोन आरोना दैज्लां बोथोराव अखा हायोबा माने ओ हाब्रुआनो माने आरो एसे बेफोरबाय दि जालायनाय आरो। ना लामाफोराव ओ माने गारि मथरनि खारनायनि जेबो सोम सोदोब गैया बेफोरबायदिमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय दा बेफोर दिना थांबाय।
गैला औ
फोर दिना गैलिया दा आरो गोदाना जाबाय ओ बिदिनो लासै लासै अन्थाइनि माने सेन्ट ग्रेबोेल बेफोरबायदि गारनायनि लामा फैबाय। बेनि उनाव लासै लासै आ रो ओ दा लामाया गासैबो माने फाक्कानि जाजोब्बाय आरोना गासैबो
बाय जाबाय औ
जाजोब्बाय अन्थाइ बाला सिमेन्ट बिदिनो फाक्कानि जाजोब्बाय गासैबो लामा सामाफोरा माने थांनाय फैनायनि जेबो उसुबिदा गैला आरोना। ओ गोदोनि गोदोनि माने साइकेलजों सालायनायबा थाबायना थांनाय समनि बायदि दा जेबो बेफोरबायदि असुबिदा गैलिया ना ओ हान्थामेला बे हान्था मेलानि औ असुबिदाया खमायबाय जोंनि हान्था मिल मेलाया माने मोजां नंङिनि थाखायनो हान्थिनायनि लामाया मोजां मोन नंङिनि थाखायनो गोदो माने जोबोद माने ओ जौगानायाव जोबोद हमथाबोदों आरोना जोंखौ औ गोग्लैसोनाय हमथाबोनाय ओ दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबा थाबायनानै थ' जोंङो गायाव मोनहैया। बिनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जायोमोन जाहैदों। थांनो फैनो लामाया माने गोजान जायगायाव फरायनो थाहैबा स्कुलाव थांबा ओ बेसेबांबा गोजान गोजान थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोननो आरोना गोदोनि ओ औ आबै आबौमोननि दिनाव। माने जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो सौसिबो मोनदोंमोन आरोना। औ जोंनि जोंनि दानि बायदि बे ओ मोजां लामा बेफोरबायदि थानाय मोनबा माने गोदोनि दिनावनो एसे जौगासिनगौमोन आरो। औ दा औ जौगानाया औ बै समनिफ्रायनो जानायबा गोबां जौ गा बावगौमोन जोंनि मानसिफोरा माने जोंनि ओनसोला जौगाबावगौमोन। बे आरो हमथानानै दोननाय मोनसे बे गोदोसोनायमोन आरो गो दोनियाव। ओ दा बेफोर समा गैलिया दा जोङो मोजां समाव मोनफैबाय होननानै बुंजायो।
औ औ।
माया जेनेबा हाब्रु हाला गैला जेबो टेनसन गैला आरोना गारि म टरनिबो जेबो औ गारि मटरनि बो जेबो माने सिन्था गैला। जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो दसे समावनो जोङो। मोनहैनो हायो। ओ मेरलासै आरो औ थाबनो खम समनि गेजेरावनो मोनहैयो आरोना। औ समखौ होसोनो हायो।
अ नङाबाथ' आगोलनि जुगाव आगोलनि दिनाव गारि मथर गैयामोन नालाय थाबायनो गोनां जायोमोन
औ थाबायनो गोनां जायोमोन।
औ
दा नोंथांनि फारसे बुंदो एसे।
औ औ औ दे बुंनो दा। जेनेबा हानथा मेला बुंबाथ' जों थांलाय फैलाय। मानोे जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे। जायगायाव हान्थिनायखौनो होनो आरो होननायालाय। आंनि बादिब्ला आरो बेयो आं जा मिथिगौ बेखिनिया ओमफ्राय दा गोदोनिफ्राय नायो बा गोदोनि दिनावहाय। जेनेबा हान्था मेलानि राहाया जेनेबा थांलाय फैलायनि राहाया। जेंना गोनांमोन ना बेखौबो मिथि। थिदों आरो आंबो। जेनेबा आगोलनि दिनाव। बेहाय ओरैनो जेबो गारि मथर खममोन नालाय दंबाबो खममोन गंफा गंनै। दंमोन गोजानाव बा खाथियावबो। गंफा गावनाय दंमोन बेनि। ओमफ्राय बांसिनानो गैयामोन नालाय बिदि गारि मथर बिनिफ्राय आथिंजोंनो हान्थियोन होनना खोननायो आरो जेनेबा। मानसिफोरखौ न'खरसेनिफ्राय गुबुनाव थाङोबा। थिंजोंनो हान्थियो। बा। मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव। थाङोबा आथिंजोंनो हान्थियो। बा-बाजारफोराव। थांनोबा बा मोनसे। था-नोगोर सोहोराव थाङोबा। आथिंजोंनो गोबां लामा हान्थि। नो गोनां जायोमोन होनना बुङो आरो। दा बिनि उनावहाय फैलायबाय मा। ओ मोसौ गारि बा मैसो गारि बे हान्थिनायनि राहा लामाखौ एसे खाबु गोनां खालामनो थाखाय। मोनसे समाव फैलायबाय मा बे ओ। मो सौ गारि मैसो गारि बेफोर फैलायबाय बा गराइनि गारि। बिदि गा खोनानै बा हान्थिनायनि राहा लामााख एसे सुबिदा गोनां खालामदोंमोन आरो मोनसे समाव थाबायनायनि उनाव। बिदि आरो बिनिफ्रायबो जे मोसौ गा बा ओ गराय गारि। बा मैसो गारि बेफोराव गा खोनानै थाबायनानैसो एसे थाब सिन सौहैनो हादोंमोन बा टाइमखौ होसोसिननो हादोंमोन होनना खोनानो मोनो आरो आगोलनि दिनावहाय। ओमफ्राय आरो माल माथा रोगानोबो जेनेबा बै मोसौ थगारि थु गाराय गारि बेफोरखौ बाहायदोंमोन होननानै खोनायो आरो आगोलनि दिनावहाय बेनि उनावहाय औ औ बिनि उनावहाय ओमफ्राय औ बेनि उनावहाय साइकेल होनबाय जेनेबा गेजेर ससेयाव गारि गाराय गारि साइकेल फोलायबाय साइकेल फैनानै आरो एसे सुबिदासि जाबोलायबाय आरो साइकेलजों लोगोसे बे नारनाय गारिया बोनाय गारिया थेला गारि होनना बुङो बे
अ थेला गारि
औ औ माल माल बुस्थु रोगानो थाखाय बेफोर फैलायबाय ओनिफ्राय एसे सुबिदासिन जालायबाय आरो जेनेबा सुबिदानि सायाव सुबिदा सुबिदानि सायाव सुबि सुबिदा एसे एसे जाबाय थ थाराने हान्था मेलाया एसे साबना हामना जाबोबाय थादोंमोन आरो बिनिफ्राय बिनि उनोाव आरो फैलायबाय मटर साइकेल मटर साइकेलनि उनाव बा बेजों लोगोसे फैफादों मा बे ट्राक गारिफोरा एसे ट्रेक्टरफोरा बेफोर फैफादोंमोन आरो बे समाव मटर गारि ओंखारनाय समाव अब्लाथाय बे समाव थे टक्टर गारि मटर गारि ओंखारनाय समाव बे हान्थ मेलाया जौगाबायानो होनना बुंजायोमोन आरो होनोमबाथाय दा एभेलेबेल गैयामोनबाबो बा जिमानखिनि नांगौ इमानखिनि गैयाम गंफा गंनै थानायजोंनो बेखिनिया एसे जौगानाय लामायाव गाखोफैबाय होनना बुंजायोमोन आरो। दा बै बेफोर जौगानायजोंनो दाथ' टेक्न'ल'जिनि जुगा जेनेबा बिरोंदामिनि जुग दालाय दा बैफोर गारि मथर बा रोगानाय मानसि गाखोनाय बे फोर गारिफोरा गोबां बांबाय एबा सुबिदानि सायाव सुबिदा जाबाय बेफोरनिफ्रायनो हान्थाामेला राहाया दानियाथ' जौगाबाय आरो बहुत जौगाबाय आगोलनि रुजुनायाव दा माने बेफोर हान्थामेला जौगानायनि थाखायनो मानसिफोरा गोबां सुबिदाबो जाबाय बिजनेस खालामनो हाबाय बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थाबैनो थांनो हाबाय बिदि जाबाय आरो माने सुबिदा गोनां जाबाय आरो जेनेबा गावखौनो जेनेबा गावनि ओनसोलखखौ जौगाराख जौगाखां खालामनो बा मा होनो बेखौ खामानि दामानि मावनो बा बिजनेस खालामनो बैफोरो सुबिदासिन जाबाय आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय दा औ नोगोर सोहोरावथ' आगोलनो जोंनियाव जिखिनि जौगानाय आगोलनो नोगोर सोहोराव जौगासिन खु दा जोंनि ग